औ हेल'
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ माबोरै दङ नोंथाङा
औ आं दासान्दि गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां नोंथाङालाय माबोरै दं
औ आंबो मोजाङैनो दङ
औ बिदिब्ला ओ नोंथाङा आंनो कल खालामनायनि जाहोनखौ फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ नंगौ जोङोओ आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आङो जोंनि बर'नि दोरोङारि न'खरनि बे न'खर खुंनाय जेरै बायदिसिना दाउ अमा फिसिनाय बेफोरनि सायावनो सावरायनो सानदों
औ नोंथां
औ बिदिनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रोनो हागोन ना
औ नोंथां
औ जिखुनु माबा मोनसे फिसिनायनि बागै
औ हागोन नोंथां औ जोंनियाथ' बर'नि न'खर होन होनोब्ला गोबां न'खरावनो जोंना जिब जुनार फिसिनानैसो जिउ खुंनाय राहाखौ दायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुङाहाय गोबाङानो साख्रि बाख्रि गैया बेनिखायनो जोंहा रांखान्थि ओ, रांखान्थिनि बिथिङाव जोबोर आंखाल बेनि थाखाय जोंहा बे आंखालखौ सुफुंनो बिदिनो दाउ अमा बायदिसिना ना एबा मोसौ बोरमा बेफोरखौ फिसिनानै ओ गावनि ओ नांगौ जानाय ओ रां रांखान्थि बिथिङाव नांगौ जानायखौ जोंना सुफुंना लायो
औ नंगौ
बेबायदिनो आङो नों नोंथांनि सेराव जोंनि अमा फिसिनायनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होलांसै नों
औ जागोन नोंथां
जोंना अमा फिसिनाय होनोब्ला गोदोनि अमा फिसिनाय आरो दानि अमा फिसिनाय जोङो गोबां फाराग जोङो नुनो मोनो जेरै औ ओ जेरैहाय जोंहा गोदोनि अमा होनोब्ला गोदोनि अमा फिसिनाय होनोब्ला जोंना ओ आबै आबौाहाय न'आव माब्रै एबा माथाम अमा लानानैहाय ओमफ्राय फियो आरो खायसे खायसेया मासे मानै लानानै फिसिनायखौबो जोङो नुनो मोनो बेफोर अमानोहाय जोंहा बिसोर आबै आबौहा गोदोहाय ओ बांसिन सुबुङानो जोंना गुन्दै एबा जोंना हाग्रानि थास' नङाब्ला ओंखाम खालाय बिदिनो ओ जौ संनायनि अफ्रि बायदिखौ होनानैहाय जोंना अमाखौ फेदेरोमोन बेनि जाउोनाव बिसोरनि अमा फिसिनाया ओ देरनाय गोबाव सम खमलायोमोन बिसोर अमा फिसिनाया खमसे खम से बोसोर एबा से बोसोरनिबो बारा लानायखौ जोङो नुनो मोन बिदिनो बिसोर अमा फिसिनायखौ जा औ बेसो अमा फिसिनायनि अमा बेदरखौ जायोब्ला जोङो जोबोर ओ गोथाव मोनोमोन आरोना गोदोहाय औ नाथाय हाय जोंहा दानि मुगायावहाय जोंहा गोदान गोदान आदब बाहायनानै गोबां गोदान गोदान बायदिसिना दाना साना बाहायनानै जोंना अमाखौ फिसिनो हमो जेरै बेनि थाखायनो जोंना ओ बा दान एबा द' दानावनो अमाया देरनानै फानजानाय जायो
अमानो जों दानि मुगायावथ' गोबां सुबुंखौनो बिदिनो दाना बिजि एबा जोंना बायदिसिना मुलि बाहायनायखौ जो बाहायनानै जोङो फेदेरो
बेफोरनि बेफोरनि जाउनावनो जोंनि बे अमा बेदरनि खवादआबो एसे सोलायलांनो हमबाय बेनि थाखायनो आङो सानो गोदोनि अमा फिसिनायखौ साबसिन होननानै ना नाथाय मा बोरैबा सानना नायोबा रांखान्थि बिथिङाव जोंनि दानि अमा फिसिनाया जोंना ओ मुलाम्फा गोनां रा होननानै जों सानना लायो। मानो होनोब्ला औ मानो होनोब्ला गोदोहाय जोंहा अमा देरनानै फाननायावबो गोबां सम लायोमोन नाथाय नाथाय दानि मुगायाव जोङो बेखौ द' दान गाहामावनो जोङो फेद देरनानै फाननो हायो।
औ नंगौ।
बेनि थाखायनो ओ जोङो। रांङारि बिथिङाव गोदोहाय गोबां ओ जौगाना हायाखैमोन नाथाय जोंहा दानि। मुगाया हा ओ रांखान्थि बिथिङाव जोबोद दाव जौगानो हाबाय। थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो ओ बिदिनो जुनार फिसिनायनि बागै सुंद'यै फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथां।
औ नंगौ नोंथाङा जेरै अमा फिसिनायनि बागै जोबोर मोजाङैनो ओ बुंफोर लांनानै होलांबाय। ओ जोबोर गोजोननाय मोनदों नों बिथांनि बे बुंफोरना होनायखौ आरो थिग बेबायदिनो आंबो दा जोंनि न'आवनो दाउ दाउ फिसिनायखौ एसे फोरमायनो सानदों। औ जों दाउखौ गोदोहाय। बेबायदिनो गोदोनि सुबुंफोरा मासे मानै न'आव जानो आन्था। बेफोरबायदि फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। नङा होमबा दा जोङो रांखान्थि बि थिंङाव जौगानो थाखाय गोबां। गोबां दाउ फिसिनानैबो जोङो जोबोर मुलाम्फा मोननो हायो।
औ नंगौ।
गोदो गोदाय जोंनि दाउ मासे मानैखौ जोंनि न'नि माइरं बा ओंखाम खालाय बेफोरखौ फेदेरोमोन नाथाय दा गोबां दाना बायदिसिना ओंखारबाय दाउफोरखौबो थाब। दाना होनानै फेदेरनानै जोङो फाननो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
नो हायो थिग बेबायदिनो जोङो न'आवनो नेट सोंनानै बा उखुम बा प्लास्टिकनि उखुम बा थिंनि उखुम होनानै जोङो न'नि दाउखौ फिसिनाय जायो जोबोरैनो गोबां फिसिनाय जायो न'आवनो बिदै दैहोनानै फिसा जाहोनाय जायो आरो बे फिसाखौनो जोङो फेदेरनानै फाननो हायो आरोना
औ नंगौ
औ बे किल' नै किल' बेफोरबायदि जायोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो ना
औ।
औ दानि सुबुंफोरा जोंना न'आव ओरैनो थायाबालासिनो। बे दाउ अमा बेफोरखौ आरो बायदिसिना जिब जुनार फिसिबाव
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि ओनसोलाव बेदि अमा दाउ बायदिसिना। फाराम खुलिनानै जोङो। फिसिनायखौ नुदों आरो। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामियाव बे बयलार फिसिनायाबो गोबां ओ। जोंनि गामियाव जौगासादों नङा होमबा
औ नंगौ।
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना बे ब्रयलार फिसिनायखौ
औ हागोन नोंथां थारैनो। जोंना ओ बयलार। दानि मुगायावथ' जोंना ब्रयलार होनोब्ला गोबां सुबुङानो जोंना ब्रयलार जायो आरो गोबां जायगा जायगा दाब दाब जायगायावनो जों बे बयलार बेदरखौ फाननाय नुयो बिदिनो गामि मोनसे बारबानो गामि मोनसे बारबानो जोंना बयलार बेदरखौ फाननायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो बयलार। खौ माबोरै फिसियो होनोब्ला जोंनाहाय गिबियावनो गंसे न' नांगोन
बे ओहोम बे न'खौ ओरैबायदि बानायनाय जायोदि ओ। ससेखौ जोङो बेराजों दुंथेनाय जायो आरो ससेखौ जोङो बिदिनो नेट बायदिसिनाजों होथेयो मानो होन्नानै बुङोब्ला जोंना बे न'आ। आ बांद्राय गरमबो जानो मोना आरो बांद्राय उम थान्दाबो जानो मोना। बेनि थाखायनो जोङो बिदि खालामना लानाय जायो। आरोब। बे न'आव गोबां ओ लाइट बायदिसिनाखौ होयो बेनिफ्राय जोङो हिटार बायदिसिनाखौ हो। होयो आरो जोंना गोलोम बोथोराव फेनबो होनांगौ जायो। मानो होन्नानै औ मानो होन्नानै बुङोब्ला जोंना बे बयलार दाउआ। हाय जोंनि लकेल दाउ बायदि नङा बेनि थाखायनो जोंना ओ। मोनसे बिदुङावनो लाखिनांगौ जायो
औ गोबां जोथोन लानांगौ जायो आरोना उ उ गोजां बोथोरावबो गुबुन जोथोन लानांगौ आरो। गरम बोथोरावबो गुबुन रोखोमै जोथोन लानांगौ।
औ बेनिफ्राय जोंहा गिबियावनो जोंहा ब्रयलार फिसाखौहाय बायनानै लाबोनाय जायो बेनिफ्राय जोंहा बयलार फिसाखौहाय गिबियावनो जोङो ओम। कारटुन एबा जोंना बायदिसिना थिं बायदिसिनाखौ होथेनानै जोंहा बेयाव दोनथ'नाय जायो आरो बेवहाय जोंहा गोबां रोखोमनि लाइटखौ होनाय जायो ओमफा औ। होनानैहाय गुदुं लाखियो बिदिनो जोंना सप्तानैसो बेयाव लाखिनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला बियो बाङाय देरखांगोन अब्ला ब्ला जोंङा बिदिनो न' सिङाव हेंगारनानै होनाय जायो बे ओ बिदिनो। जोंङा हेंगारखांनायनि उनावहाय ओ। बिसोरो बेवहायनो उदाङै आदार जायो बेखौथ' बे न'नि बे बायजोआव ओंखारनो होआ आरो जोंना बयलार ओ दाव। फिसियोब्ला बेनो सानफ्रोमबो मुलै मेदिसिन बाय बायदिसिना होनांगौ जायो बेजों लोगोसे गोबां भिटामिन भिटामिन दानाखौबो जोङो होयो बेनि थाखाय ओ बयलार ओ। ओ मासेयाव मासेहाय जोंहा ओ नै दान बा। फानजानाय सिम गो जानो हायो जोंनि लकेल दाउवा थ ओ बिब्दि ए एथ' थाब गोदोर जानायखौ जोङो नुनो मोना बेनि जाउन जोंना ब्रयलार दाउ फिसिनानै गोबां मुलाम्फा जायो जायो। बेयो होन्नानै जोङो मोनथिना मोनो।
औ जोंनि ओ ओनसोलाव बयलार ओ दाउखौ दा बिदिनो फिसिनाय जायो नोंथां
औ नंगौ जोंनि ओन्सोलावबो बेफोरबायदिखौनो फिसिनायखौ नुनो मोनो। गोबां जोथोन लानांगौ जायो आरो थिग जेरैबो जोथोन लायो बेबायदिनो जोङो मुलाम्फाखौ मोननो हायो। नङा होमबा? औ जोंनि खस्थ'आ जेरै जोङो फिथाइखौबो गोदैखौनो मोननो हायो बिदिनो जोङो सासे मानसिया बे बयलार फार्म फिसिनानै न'खर खुंबोनायखौबो जों नुनो मोनदों बा बे मासावनो औ ब्रैजि रोजा बाजि रोजा बेफोरबायदि रां खामायनायखौ जोङो खोनानो मोनदों बा आं नुनो मोनदों आरो।
नंगौ बिदिब्ला नोंथां जोंना सम नोंथांजों औ सावरायनो मोन्नानै आङो जोबोर मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिना मोन बाय बेनि थाखायनो आं नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिहरबाय
औ आंबो नोंथांनिसिम गोजोननायखौ जासिहरफिननाय थाबाय इनावबो थिग बेफोरबायदिनो जोङो सावरायफिननो मोनथों बेखौ आसा थिनाय थाबाय
औ थारैनो औ गोजोननाय थाबाय।